औ
खोनादोंना लोगो?
दायो होमबा आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों। एसे सावरायनो हागोन ना दायो होमबा आङो एसे न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै सावरायनानै फैदों। दायो जोंङो होनबा न' न'आव फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोनाय जेरै न'आव रां खामायनो थाखाय जोङो अमा फिसियो जेरै मोस मोसौ, बोरमा माने दाउ फारौ आरो गोदोनि दिनाव जोङो मैदेर गराइबो फिसिनाय जायोमोन। दानि दिनाव इसे खम नुनो मोनबाय आरो जों दानो दिनाव जोङो सैमा मावजि जोम गासिबो माने फिसियो आरो दानि दिनावबो जों बे सोलिबोगासिनो आरो गोदोनिफ्राय दाबो आरो दानि दिनावबो जोङो बेफोरखौ फिसिनानै जों गोबां माने रां खामायनो हायो। जोङो माने नांगौखिनिखौ जोङो माने बे खौ फाननानै जोङो नांगौखौ जोङो माने बिनि थाखा बिनि फैसाजों जोङो नांगौखिनिखौ जों मोननो हायो आरो दा जोंनि गोदोनि दिनाव बांसिन जानाय लोंनायजों माने बिदि दाउ अमा फिसि फिसिनाया माने जोबोद खममोन दानि दिनाव एसे माने बारानिफ्राय बारा जाबाय जेनेब्ला दानि दिनाव माने एसे अमा फिसिनाया बांसिन जाबाय आरो मोसौआ जेबब्ला एसे खम जाबाय आरो मानोना मोसौखौ जोङो खानो थाखाय जायगा गैयि जाबाय माने सोबावबो गबागाव बारि एबा फोथार खालामनानै लाजोबबाय खेथि खालामनानै जों मोसौ खानो जायगा मोनै जाबाय बिनिखायनो दायो मोसौ खानाया खम जानायनि थाखायनो दायो जेनेबा मोसौखौ लानाया खम जाबोबाय आरो। बे गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ मोसौफोरखौ जेनेबा खानो थाखायनो माने लावखार लानायनि गोनांथि जायोमोन। मानोना मोसौआ न'खरसेयावनो मानोना एक्स'था मोसौबो थायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' माने खोब खम जाबाय माने नखरसेयाव मासे मानैल' बिदिल' फिसियो आरो दानि दिनाव। माने दानि दिनाव फिसिनाया बहुद खम जाबाय दाउफोरखौबो माने बांद्राय लाला
बेफोर फिनानै बेफोरखौ माने बांद्राय फिसिला दानि दिनाव माने हांसोफोरखौ एसे फियो आरो हांसोनि हांसोआबो एसे बेफोरखौ जेनेबा हांसोखौ फानोब्ला जोंहा मासेयावनो फास्स' गाहाम मोनो बे जोबोद मुलाम्फा जायो आरो
उम
बिदिनो जोंथिं बहुद माने दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव जोबोद मुखुब जानानै दं आरो। माने गोदोनि दिनाव बे मोसौ मोसौफोरजोंनो गारि बोयोमोन गरायजोंनो गारि बोयोमोन। बुहुद खस्थ'जों माने मोसौ मोसौ गरायआ मैदेरा बुहुद खस्थ' मोननो गोनां जायोमोन। दानि दिनावथ' बेफोर खस्थ स्थ' मोनला दानि दिनाव मटर गारि ओंखारबाय मोसौनि गारि नुनो मोनला गोदोनि दिनाव मोसौ मोसौजों गारि बोयोमोन गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जों मोसौ गरायाव गरायाव गारि बोनानै जों थांनो गोनां जायोमोन दानि दिनावथ' बेफोरखौ जोङो फ्राय आनो नुनो मोनला दानि माने नुबाबो एफा एनैल' नुसै आरो दानि दिनाव जों नुनाया बुहुत खम जाबाय जोङो माने बे मोसौ मोसौफोरखौ माने फ्रायानो खम जाबाय अमा फिसियो बांसिन दायो हांसो फिसियो दाउफोरा बो माने फिसिनो हाला बेमार आजार सोमजियो दानि जुगाव माने बुहुद बांसिन बेमार आजारनि थाखाय जोङो बांसिन बिदि माने न'आव फिसिनाय जि जुनारफोरखौबो जोङो बुहुद खमायलांनो खमायलांनो गोनां जाबाय आरो बेमार आजारा बांसिन सोमजियो दानि जुगाव बेखायनो जोङो जिब जुनारखौ फिसिनाया जोबोद खम जालांनो हमबाय आरो। बेफोरखौ जोङो जेनेबा फाननानै बहुद रां खामायनो हायो। अमानिफ्राय जोङो अमाखौ फिसि फिसियो अब्ला बियो फिसा होयोब्लाबो जों फिसानिफ्राय जों बुहुद रां खामायनो हायो आरो मोसौनिफ्राय मोसौनिफ्रायबो जोङो जेनबा गाइखेर मोननो हायो जों गाइखेरखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो मोसौ फिसाखौ जोङो फेदेरनानै गेदेर खालामनानै फानोब्लाबो जों बहुद रां खामायनो हायो आरो माने। मो जिब जुनार फिसिनायावबो जोङो बहुद माने रां खामायनो हायो जोंनि नांगौखौ सुफुंनायाव जोबोद माने मुलाम्फा होयो आरो। दा नोंसिनिथिंलाय मा मा मा जुनारखौ फिसिनाय जायो?
जेखिजायबो बिदिनो मोसौ बोरमा हांसो दाउ इदिनो सैमा मावजि इदिनो फिनाय जायो आरो। इदिनो माइ माइ गायनानै एसे फैसा मोननाय नङाबा जि दानानै मोननायजों जोङो अमा फिसा बायो बेखौनो फेदेरनानै जोङो गिदिर खालामनानै फेदेरो बे बेजों माबा मोनसे खालामो आरो बेखौ फिसा होनानै फानोबाबो नोगोद फैसा मोनो आरोना। बेदिनो आरो मोसौनिफ्रायबो जोङो मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो मोसौ हालुवाखौ जोङो जोंनि आबाद मावनायाव माइ गायनाय बिदिनो मैगं थाइगं गायनायाव जोंखौ गोबां हेल्प होयो आरो ना। दानि दिनावथ' मोसौ खौ लानो नोगोर खस्थ' होमबाबो मानसिफोरा बिदिनो न'आवनो जिगाबखौ थुमना दोननानै बेखौनो दैज्लां बोथोराव होनानै बेजोंनो माबा फिसियो आरो बेफोरबायदिनो बोरमा बोरमाफोरखौबो लानायानो बिफोर खस्थ' होनबाबो लायो जाहाथे उनफोराव एसे माबा जाबाथाय हेल्प मोननो थाखाय मानोना बोरमाखौ खस्थ'आ जाहैबाय न'आव मैगं गायबा मोनसेबो मैगं थाया इदिनो फुल गायबाबो फुलखौ जा जोबो आरोना इनि थाखायनो। आरो सैमा लानाय सैमा लानायाबो मोजां सैमा लानाया जाहाथे हरफोराव जोंनियाव दालाय सोरबा साखनद्रा एबा सिखावफोर हाबोबा जोंखौै सैमा सैमाया जोंखौ एसे हेल्प होयो आरो। जाहाथे रावबो दुथां फोरा हाबनो हायैनि सैमाया सोङो अरनो नागिरो सोरबा बिदिनो दुथांफोर हाबनायफोरखौ आरो। बेफोरबायदिनो गोबां हेल्प फैयो आरो बिदिनो हांसोफोरखौबो जोङो लानानै बिदिनो गिदिर खालामनानै बिदिनो फुजाफोराव नोगोर हांसो बायो खेल होनाय मा मानाय मासेयावनो फास्स' फास्स' फिसा जायो। गिदिर जा इनिखायनो हांसो हांसोनिफ्रायबो बिराद फैसा मोनो दानि दिनावथ' बिराद फाराम जाबाय अमा फाराम अमा फारामबो दङ बिदिनो दाव फाराम बिदि बानायो आरो बोरमा फारामबो बानायनाय जायो आरो।
ओम ओम। दा नोंथाङा गुवारैनो फोरमाय फोरमायखाबाय थेवबो आं जेब्ला जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसियो अब्ला जोङो गोबां माने जाग्रा आदार होनांगौ जायो जेरै अमानो थाखाय जोङो गुन्दै होनांगौ जायो बे गुन्दैखौबो जोङो जेब्ला माइखौ सौवो अब्ला बेयावनो गुन्दै मोननाय जायो बे गुन्दैखौ होनाय जायो। अब्लाबो अमाया गुन्दै गोजाखौ जाया बेनिखायनो जोङो बेजों लोगोसे थास' रुनाय जायो। थास'खौ हानानै जोङो बेयावनो माने होग्रोनाय जायो माने रु-रुना लानानै जेब्ला आदार होयो अब्ला जोङो गुन्दैजों थास'जों लगायनानै होनाय जायो आरो। बेखायनो जोङो जे जेब्ला जेनेबा मोसौनोबो नोंथाङा थिगखौनो बुंलांदों जेरै जोङो मजिगाब गफुंनानै जोथोनै दोनो अब्ला जोङो बेखौ मोसौनो थाखाय जानो थाखाय जेब्ला जोङो अखा हायो अब्ला जुब जुब अखा अखा हानायाव जोङो बे जिखौखौ होनाय जायो आरो। जोङो मोसौनो थाखायबो जोङो गांसो हाना होफैनांगौ जायो जोङो माने जिब जुनार फिसिनोबो जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो। जेरै जोङो सैमानो नों थाखायबो जोङो गावनि जानायखौ एसेब्लाबो जोङो होनांगौ जायो। जेरै माउजि सै सैमा फिसिनायावबो जोङो माने गावनि जानाय आदारखौबाबो एसे होनांगौ जायो आरो। बिसोरनो माने दानि दिनाव थ' बिसिनो जाग्रा आलदा आलदा बेलेक बेलेगबो मोनखायो दानि दिनावथ' गोदोनि दिनाव थ' बेफोरबायदि मोननाय जायामोन गोदोनि दिनाव ओंखामफोरखौ एसे एनै होलाबायोमोन दानि दिनावथ' ज बिदिनो होयो आरो जेनेबा जा खायसे माने बिसिनो जानाय एक्सट्रा माने पेकेट माने बिस्कुट बायदिसिना बिदि बायनानै होयो आरो। दा जोङो अमाखौ थ' आथिखा-आथिखालाव जोङो गोदोनि दिनावथ' बुहुद जुमाय मावोमोन बिनि ओंख्रिजों जोङो बुहुत फेदेरनानै रां खामायनो हायोमोन आरो दानि दिनावथ' जोङो अमाखौ बांद्राय बिदिनो फेदेरनो हाला आथिखालनि जुग मुलि माने बहुद ओंखारबाय बेखायनो खायफा खायफा माने गोरलैयाव बेनो थाब थाब जेनेबा देरनायनि जोङो बेनो एसे माने देरनायनि थाखाय एसे माने दाना बाहायनाय जायो आरो दाना होयोब्ला जों अमा फिसाया थाब थाब देरो अब्ला जोङो बेखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो दा रां खामायोब्ला बिदिनो जों गोबां रां खामायनो हायो जिब जुनार फिसिनानै जोङो दायो अमा मासेयावनो बिस थ्रिस हाजार हो होबाथ' जोङो गोबां बिदि खामायनो हायो आरो दा बिदिनो जोङो गोबां माने रां खामायनो हायो जेरैम अमा-अमा मासेयाव जोङो गेदेराव बिस थ्रिस बिदिनो मोनो आरो दा जोङो फिसायाव जोङो थिन सललि ओ माबा थिन सारि बिदि मोनो दा नोंसिनिथिंलाय?
जोंथिजायबो बिदिनो मोनो फिसाया बिदिनो थिन हाजार गाहाम लायो ओमफ्राय गिदि दिरा बिदिनो बिस हाजार पसिस हाजार बिराद लाब जायो आरो बिदिनो ओमफ्राय अमा अमा आदार होनाय होनायाव इदिनो थास' हानानै होनाय जायो थास'जों एंखुरजों रुनानै ओमफ्राय बिदिनो लावफोरखौबो रुयो आलु गेसाव फान्थाव गेसाव‌ सावफोरखौबो रुना होनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो रुनानै हो होयो आरो माइ माइखौ सौहैबाथाय सान्दुंआव फोरानखांनायनि उनाव सौहैयोना जोङो बेयाव सौनायाव मेसिननिफ्राय गुन्दै ओंखारो बेखौनो जोङो बेखौ होयो अमानो ओमफ्राय जुजायबो जुजायखौबो मोसौनोबो होनाय जायो
औ
मोसौखौथ' बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोरा दा जि खानो खस्थ' लामाफोराव खाना दोनबाबो लामा मा लेथ्रा जाजो बो थांलाय फैलाय खस्थ' जायो माननाय जायो आथिङाव दिगुन राखेब जाजोबो।
औ दे होमबा दा नोंथांजों राय- रायलायनानै बहुद गोजोननाय थाबाय। दा जों बेखिनियावनो बे टपिकखौ फोजोबनाय जाबाय आरो।